औ औ औ खोनाबाय
नोंथाङा दा फ्रि दा?
औ फ्रियानो
नोंखौ आङो स्किन केयारनि बारेयाव एसे खोथा बाथ्रा लाय दे
औ औ जागोन दे।
थ' नोंथाङा स्किन केयारनि बारायाव मा सानो?
स्किन केयारखौथ' खालामाबोला मोजां जोंनि स्किननि थाखायनो आरो बेखौ खालामबाय थायो ब्ला स्किन फोरा मोजां जायो। आरो ओम बिदि गाज्रि जानायनि सान्सआ खम थायो आरो।
औ थ' नोंथाङा स्किन केेयार खालामो ना खालामा?
आं खालामो होमब्लाबो इसेबां मानि खालामबाय थाया आरो।
औ थ' नोंथाङा नोंनि स्किन केयारखौ एसे सेयार खालामनो गोसो दङबा
आंथ' फार्स्टआव फेस वास खालामबाय बेनि उनावहायनो आङो थनर फुनबाय बेनि बेनि उनाव मइस्चुराइजार फुनबाय ओमफ्राय बेनि उनाव सानस्क्रिन फुनबाय आरो बेखौ लुस खालामो आरो मालाबा समाव सिरामबो लागायो आरो सिगां
थ' नोंथाङा बिराद सिम्पोल आरो मोजां स्किन केयारखौ फल' खालामो मानोना स्किन केयारखौबो लिमिटाव खालामनांगौ जोङो बारा एग्रेसिभ जानाङा स्किन केेयारखौ लानानै माने बाङाय जोङो अभार खालामनाङा। जोंनि स्किनाव बां अभार केमिकेल्सआ गुबुन बुस्थु
औ औ नोंथाङालाय नोंथांनि स्किन केयारनि बारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
आह आंनि स्किन केयार रुटिनाबो बिराद बिराद सिमपोल आरो। फेस वास खालामो आरो मयस्चुराइजार ला लागायो आरो सानस्क्रिनल' लागायो आरो।
अह औ
बिराद सिम्पोल माने स्किन केयारखौ बिसिबां जोङो सिमपोल दोनो बिदिनो मोजां आरो स्किन केयाराव जोङो जेसेखि एक्टिभ आरो केमिकेल इउस खालामबाय बेखौ जोङो एभ्रिटाइम इउस खालामनाङा आरो जों जेला जोंनि स्किनाव माबा प्रब्लेम जादोंबा जोंनि स्किना जोंनि नांगौ हिसाबै एसे गाज्रि जादों होनबानो एक्टिभ्सखौ इउस खालामनांगौ आरो माने बांद्राय आननेसेसेरि इउस खालामबाबो जोंनि स्किननि थाखाय हार्मफुल आरो
अह अह औ बिदिनो आरो
ओ त' नोंथाङा बेफोरनि बारियाव मा सानो?
अ ओ स्किन खेेयार खौ थ‌' जोङो जेनबा जोंनि स्किना मोजांखायोब्ला जोङो अबोर केमिकेल्सफोरखौ जेरै थायो माने आननेसेसारि जेरै दस्रा प्रडाक्ट इन इण्डिाननि आउट अफ इण्डिया नि प्रडाक्टसफोर थायो जे बिसिनि प्रडाक्ट फोर्रा जेरै करियान फोरनि प्रडाक्ट थायो जे ओ बेफोरनि स्किनजों जोंनि स्किन जों इण्डियनिजों माने मिलायजोबाबो जानो हागौ। स बेखायनो जोङो माने ओ नायग्रोनांगौ आरो इनभेस्टिगेसन खालामग्रोनांगौ सिगां माने मिलायो ना मिलाया जोंनि स्किना माबायदि बेफोरखौ नायनानै स्किन केयार खालामनाया माने मोजां जायो आरो बोरै माब्लाबा समाव स्किन मोजांखाखौबो बियो ओ एफेक्ट खालामनो चान्स थायो आरो। बेखायनो आं सानो जे जोङो ओ मोजां खाबोला सिम्पोलैनो स्किन केयार खालामनाया माने मोजां आरो आरो जेनबा पिमपोल्स एरि ओंखारबोला जोङो डक्टरनाव कनसाल्ट खालामनानैहाय स्किन केयारफोरखौ इउस खालामोब्ला मोजां जायो होननानै आङो सानदोंआरो।
औ औ नोंथांनि साननाया बिराद मोजां आरो। जोङो जोंनि जोंनि स्किनाबो बिराद गुरै आरो स‌' जोङो जोंनि स्किनखौ बेनि हिसाबैसो टिप्सफोरखौ इउस खालामनांगौ। जेनेखाय जाना थाना इउस खालामबा जोंनि स्किनाबो हार्मफुल आरो जोंखौ रिभार्स इफेक्टबो होनो हायो। जोंखौ जेसेखि जोङो अबेबा प्रडाक्टखौ लागायोबा जोंनि स्किननि थाखाय बांद्राय हार्ड बा जोंखौ एजिं बांसिन पिम पोल बारा बेबायदि प्रब्लेम होनो हायो आरो।
जों ओम औ ज
थ' नोंथाङा मा इनग्रेडियेन्टसखौ नोंनि स्किन केेयाराव बांसिन मोजां मोनो?
ओ आंथ मा मा आरदनिखौ इउस खालामो आरो मेइेनलि मयस्चराइजारा बेयो सारमारिग निफ्राय खालामनाय माने प्रडिउस खालामनाय आरो थार्मारिक आरो बे सेप्रल होननाय थायोना मोनसे रेड रेड रेड ना औ बेनिफ्राय आरो ओमफ्राय आरो आंनि सान सक्रिना जाबाय माबा लेमननि माने लेमन भिटामिन सिनि थाखाय आरो बे प्रटेकसन बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय सिरामखौथ आं ओम सिन्थेलानिखौ इउस खालामो आरो
औ चिरामा सेन्टेलानिखौ ओ बेबो करियान ब्रान नोंथाङा इण्डियान ब्रेन्ड आरो करियान ब्रेन्डनि
हेलौ